औ नोंथां। औ नोंथां खोनादों। नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां।
औ औ
औ जागोन दे नोंथां।
औ
औ नोंथां।
दे बिदिब्ला जागायनोसै।
औ नोंथां दे।
दा होनब्ला जोंनाथ' बर'नि ओंख्रि होनोब्ला अनेक रोखोमनि दं। दा नोंथाङा मा मा बर'नि ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो?
आंथ' नोंथां ओंख्रियानो गोबां दङ जेरै अन ला, नारजि आरो जेरै आलु सालु बेफोर मानानि जेरै नाफाम बेफोरखौ आं जानो गोथाव मोनजोबो आरो नोंथां।
औ
औ नोंथां। दा बिदिब्ला आंनो जागायनोसै होनोमबाना नोंथां?
औ औ दे।
औ दे ओ ओंख्रि होनना बुङोब्ला जोंहा बर'नि जेरै गोबां ओंख्रिफोर दङ जेरै ओ ओरैनोथ' मा खासे जि आइ टेक मोननाय फोर ओंख्रिफोर दंबायो जोंहा जेरै जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन मुङै जेनेबा ओ मोननाय मुं मोननाय माखासे ओंख्रिफोर दं जोंनि बर'नि माने बे ओंख्रिया बर'नि जाबाय होननानै जोंहा माने मुं मोननाय आरो नङा होनबा जेरै बेनो जाहैबाय अन नला जेरै ओ नारजि आरो नाफाम बेफोर। बेफोर माने ओरैनोबाबोथखौ जोंहा गोदो गोदाय आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो जाबोनाय नि थाखायनो जों दिनै बेफोरखौ ओ जि आइ टेक मोननो हादों। माने जोंनि बर'नि ओंख्रि बर'आव बानायना जाग्रा होननानै दा जोंहा ओंख्रिफोर दङबा गोबां दं जेरै जोङो बेफोरनि माखासे माबोरै संना जायो आरो माजों माजों जायो बेफ फोरखौ रायलायसै आङो नोंथां बरनिफ्राय जेरै अनला ओंख्रि अनलाखौ जोङो आलुजोंबो जानो हायो नाजोंबो जानो हायो। मुलाजोंबो जानो हायो आरो दाउ जोंबो जानो हायो अमा जोंबो जानो हायो बिदिनो माने गोबां गोबांजों जोङो माने अनलाबो जानो हायो आरो नङा होनबा नोंथां जेरै जों नारजिखौ बेफोरबायदि गासैबो ओंख्रि ओ मैगंजों लागायना जाजाया जेरै जोङो अमाजों जायो नारजिखौ बांसिन गोबांसिनखौ अमाजों संना जानायखौ नुनो मोनो नाथाय जोंहा अनला होनना बुङोब्ला गोबां माने मैगंफोरजोंनो मिलायजोबो आरो नोंथां नङा होमब्ला? जेरै जोङो ओ अनला ओंख्रि संनोबा जोंहा गिबिथारावनो जोंहा माबा देनानै लाग्रोनांगौ जे जाखो जों ओंखाम संजाग्रा जेनाखि माइरं बेखौनो जोङो ओ जानो हायो अनलाखौ। जेरै बेखौ जोङो सोमना दोनगोन से घन्टा बा नै घन्टासो दैयाव
औ
जोङो ओ बेखौहाय ओ बोखांनानै एसे गुरै जायोबा बोखांनानै जों बेखौ औवा लावखाय होनानै माने गाइगेनजों सौवो। नङा होनबा नोंथां? दा जोङो बिखौ सौनानै ओरै सौबाय थागोन सौबाय थागोन जेब्लानाखि बि गुन्दै जाया ना माने पाउदार जाया नङा होनबा नोंथां? जेलानाखि देनानै गेब्ले जोबनानै पाउदार बायदि जायो बा गुन्दै जायो बेखौ जोङो ओ बबा गामला बा खुरै बा थोरसिफोराव एरनना ला दोननानै जोङो बे अनला अनलाखौ जोङो माजों जागोन दा बेखौ जोङो ओ जेरै नाजों जानो बा नाजों दाावजोंबा दा ओरैनो जानोबो जोंहा गोथ गोथावसिना दाउजोंनो जायो नङा होमबा नोंथां? दा जोंहा थ' दाउफोरखौबो बेदरफोरखौबो जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा न'आवनो फिसिनानै जाग्राखा बायनानै जाखायामोन गोदोनि समनिफ्रायनो। दा जोंहा एसे सोलायनाय नुबाय। माने गोबां मानसिफ्रा फिसिला दाउखौबो दा बे ओंखायनो जोङो ओ दाउखौ माबानानै लाबाय आरो जेनेबा गोदाबाय जोङो। गोदोनानै जोङो बेफोरखौ एवना लाग्रोनाय जागोन आरो। जेरै पियास बानलुफोर बानलु, सामब्राम गुफुर, हाइजें बेफोरखौ होनानै जोङो एवगोन आरो। दा एवनानै एसे मोजां गोबाव एवनांगौ दाउ एसे खामथाबलायजासे एवनांगौ। मोदोमनायनि गोथाव जानायनि होमबा एसे मोजां गयो नङा होमबा नोंथां। दा एवनानै जोङो बिदिनो दै होबाय दाउखौ दै होनानै जोङो एसे गोदौ होबाय जेरै जोङो ओ द'जि फारसेन्टसो द'जि जौखोन्दोसो जों बेखौ मोनहोना लाग्रोगोन। माने पारसेननि बारा नोंथांमोनहा मोना लाग्रोखायो दाउखौ। बिनि उनाव जोङो बै जेनाखि अन जों देनाय बेखौ जोङो दैफोरजों गलायनानै माबानानै ओ गलायनानै जोङो बै माबायाव हरगोन। दाउनि दाउ एवनायाव नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
बेयाव जोङो होनानै माने मोजां एरग्लिगोन आरो एरग्लिगोन। आरो ए बेखौ होखांनायनि उनाव ए एरनानै जों बेयाव मा खारै होयो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
खौ जोङो न'आवनो बानायो। माबा सबायनि हांगारफोरजों बा माबा माबिनि हांगारफोरजों। आरो बेनि उनाव जोङो बेयाव एसे खारै होनांगोन। मानो होनना बुंब्ला। अनला ओंख्रियाव खारै गैयाबा जेबो गो गोथाव जानाय मोना।
औ नंगौ।
जों खारै होबासो एसे मिलौवो अनल ओंख्रैया। आथिखालाव जोङो सदाफोर होनायखौ नुनो मोनो। नङा होनबा नोंथां। माने खारैखौ गोबां खम बानायसै जोंनि बर' हारियाबो दा बेखायनो सोरबा सदा बा खारै खिन्थु खारैजों ओ संनाया जोबोद गोथाव सिन जायो आरो नोंथां नङा होनबा। औ बेखायनो जोङो ओ खारैजों खारै होनानै बिदिनो आरो मोनसे बाथ्रा दङ। जेरै अनला ओंख्रिखौ जेसेबांनाखि एरनो हायो। माने बे गोथावसिन जायो होननाय मोनसे माबा दं आरो सुबुंफ्रा बुंसोयो बेफोरबायदि।
औ
एरबाय थानानै बिदिनो जेलानाखि ओ मोनगोन अब्ला एसे नायदो। संख्रिफोरा मिलायदोंना मिलायाखै औ बेफोरखौ नायनानै जोङो। खांबाय आरो दा जोङो बेफोरबायदिनो जानो हायो। जेरै बेल' नङा जेरै अनला ओंख्रिफोर अ' माबा सरि नारजि ओंख्रिफोर बेखौबो जोङो बेफोर बायदिनो जायो। नारजिखौथ' जोङो अमाफोरजोंनो जानो हायो। अमाजोंनो दा गुबुनजोंनो ना थाजों जानायखौ नुनो मोना। आरो गुबुन आलु थालुजों माव आरो दा
औ नोंथां।
दा बेबायदिनो ओ नोंथाङाबो जोंनि खि जानाय लोंनायनि सायाव बा मैगं थाइगंनि सायाव बर' हारिनि बेफोराव एसे माबाना हो नामा नोंथाङाबो बुंनानै होदो नामा? नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै माबोरै जायो आरो नोंथाङा माबोरै जायो दे नोंथां।
औ नोंथां दा जोंनि ओनसोलाव बो बिदिनोसै अनला सबाय नारजि बेफोरनोसै आरो दा मैगं थाइगं जिहेथ न'आवनो मोननाय जायो न'आवनो गायो नालाय।
औ नोंथां।
दा मैथा ओंख्रि बा लाव खुमब्राखौबो न'आवनो गायजोबनाय जायो नालाय बेफोरखौबो न'निनो आरो गाससिबो संना जानाय जायो खुमब्रा ओंख्रिफोरखौबो बेदरफोरजों जाबाथ' मोजाङानो जायोना गोथाव जानो खुमब्रायाबो।
नंगौ नोंथां।
औ दा मैथाफोरखौबो नाफोरजों जानो मोनब्ला जोबोद गोथाव जायो दा?
नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औ बिदिनो
औ नोंथां
दा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जायो आरो
औ नोंथां।
बा सबाय बेफोरखौबो बांसिन जानाय जायो आरो बर'नि ओंख्रि जिहेथु
औ
एम्फौ लाथा ओंख्रिफोरबा बा जियानो हक
औ नोंथां
एम्फौ लाथाखौबोथ' न'आवनो फिसिनानै न'आवनो जानाय जायो आरो
औ
औ दा एम्फौ लाथाखौबो बुंनो थाङोब्ला सबाइ अनला ओंख्रिजोंबो गोथाव जायो अनफु लाथाया माबा एवनानै फ्राय एवना जाबाबो गोथाव जायो।
सैथो नोंथां।
औ
औ
औ दा
बिदिनो औ नोंथां।
दङ जानाय लोंनायनि उन्दैयाथ'
नंगौ नंगौ नोंथां। जेरै जोङो गोबां मैगं थाइगंखौथ' जों जाबोबखायो ट्राइबेल हिसाबै गोदोनिफ्राय नङा मा नोंथां जेरै नोंथाङा मुख माने बिदि एम्फौ बेफोरखौबो जोङो गोबां माने बर'आनो बांसिन दिहुनोमोन गोदोनि स माव बर'आनो बांसिन दिहुनोमोन।
औ नोंथां।
गोदो गोदाय आबै आबौमोननिफ्रायनो जोङो एम्फौ जेनाखि इन्दि एम्फौ बे खौ जोङो ओ जानायखौ नुनो मोनबोदों। जेरै एम्फौखौ जोङो जेरै नोंथां होननाय बिदि अनला फोरोंजानो हायो आलु फोरोंजानो हायो। मैथाफोरजों जानो हायो
थाजोबो जानो हायो औ
औ गोबां माबाफोरजों जानो हायो आरो न'मा नोंथां।
औ नोंगौ।
बेफोरखौ जोङो फिसिनायावबो एसे खस्थ'बो नांगौ बा औ जेरै बिलाइफोर होनांगौ नङा ओमबा नोंथां जेरै ओ माबाब फोर इन्दि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ बेफोरखौ होनानै ओ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां? औ दा बेबायदिनो जोंहा गोबां जातनि मैगं मैलाफोर दोङो जोंहा ट्राइबेल हिसाबै गोबांनाखि हाग्राफोरनिफ्रायबो जोङो ओ मैगं लाबोनानै जों जानो मोनो जानायखौ नुनो मोनो गोदोनि फ्रायनो जोंनि हारिया माने गोदो गोदायनि समावथ' ओरैनोबाबाव बायनानै जाखायामोन नाव माने
औ नोंगौ।
जोङो ओ हाग्रानिफ्रायनो लायनानै जाफैयोमोन मैगं थाइगंफोर खौ लोगोसेनो माखासे बेदरफोर नाफोरखौबो जोङो बायनानै जाखाया बै समाव ओ दैनि निफ्राय लायना जायो नाफोरखौ आरो जिब जुनारफोर जेरै दाव बेदरफोर जानोबा जोङो न'आवनो फिखायो अ माफोर आरो दाउफोरखौबो फिखायो न'आवनो।
औ नंगौ
बांसिनखौ जोङो माने गोदोनि सायाव मैहुर खालामनानै बा सिखार खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनोमोन
औ औ नंगौ नोंथां।
खोनादों नोंथाङा?
औ खोनागासिनो नोंथां।
दा बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां माने ओ जाग्रा दङ आरो ओंख्रिफोरा। औ नोंथां
औ
औ नोंथां दा जोंहा समावबोथ' जाबाय नङा होमबा नोंथां!
औ औ
औ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद गोजोनबाय नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा ओंख्रि मैगं जायो आरो मा मा मैगंखौ माबायदि संना जायो? बे
औ नोंथां
बुंबो नोंथां
औ आंबो गोजोननाय मोन्दों नोंथां। नोंजों रायज्लायनानै
औ नोंथां
औ औ गोजोनथोंसै दे